हेल'।
हेल' नोंथां।
ओ।
नोंथाङालाय
दङ ओ। फ्राय बैसागोनि सोमोन्दै ने?
औ रायलायजायो नोंथां बैसागोनि सोमोन्दैबाबो एसे रायलायजागोन।
गोदोनि
औ
गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो बैसागुखौ दासिमबो फालिबोगासिनो आरो माबायदि फालि नोंसिनो बैसागुखौ ओरैनो। खोनाबाय।
बैसाग औ बैसागो बुंबाथ' जोंहा बर'नि मोनसे मोनसे गेदेर फोरबो। जोंनि बर'नि मोनसे आंगो मोनसे फोरबो बियो।
ओ
जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिजाब बैसागोखौ फालिबो बोबाय थानाय जादों।
ओ
बेयाव जोंहा जेबो बेसे बबे मायथाइयाव बे फालिबोनाय जाया बेखौ माबानाय गैया बेयाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जों माने फालिबोनाय जादों बे बैसागो फोरबोखौ बे जोंहा बैस सागो फोरबो फालिनायाव जोंहा रंजानाय बाजानाय जायो गोबां जे बैसागो फैबाथाय जोंहा बिफां लाइफाङा जेरै गोदान बिलाइ खिलियो
उम
बिदिनो जेफोर बायदिनो जोङो जोंनि गोसोआबो रंजाखाङो।
रंजाखाङो
खोर मिथिंगानि औ मिथिंगानि महरखौ नुनानै रंजाखांनाय बेफोरबायदिनो आरो जोंहा बैसागो फोरबो होनोब्लाथाय जोंहा बैसागोनि जोङो बैसागोखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो। नोंथांमोननि सै बेसेबां
सान
ब्रै सान ना
ओमफ्राय फार्स्टआव ओ संक्रान मोसौै फालि
औ बैसागोनि सानसे सिगां माबा मा होनो मोसौ खायनाय मोसौ सुंखायनायाव जोंहा लाव लाव ओ लाव फान्थाव ला लानानै दिग्लि दिप ओ दोगिलोथि बेनिफ्राय थाराय
उम
थाराय बेफोरखौ लानानै जोङो लाव फान्थावखौ हानानै जोङो माबा दैमाफोराव जोङो लाना थाङो आरो माने थुखैनो थाखाय औ लाव बेयाव लाव सारना होयो थाराइजों बुयो। दायो मोसौफोर खौे दैमायाव थु खैहैयो माने। गासैबो मानसिफ्रा दैमा गैयाब्लाबो आरो खायसेया
न'आव थुखैयो नवावबो दंखल थिफुलफोरनिखौबो सानानै थुखैबाय। थुखैयो दैमा गैयैफ्रा आरो बे मोसौ खियाव माबा फंनैसो माबा होननानै लाव जा फान्थाव जा होननाया
औ औ।
बोसोर बोसोर एरबाय था होननाया
औ होनो होनो।
उम उम।
फिफा गंमेना बायदि जा होनलायनाया बेबायदिनो होनो ने गोदो गोदायनिफ्रायनो खायफा खायफा जायगायाव होनो मिथिगाजों सोमोन्दो बैसागोआ फालिबोनाय नालाय। जाबोनाय ना मोसौखौ हायो जाबाय गासिबो बेखौनो मिथिंगाजों सोमोन्दो माबानिफ्राय फिफां ना माबानिफ्राय
खोनादों ना नोंथाङा।
हा ओ खोनादों।
ओ ओ ओ।
औ
माने बैसागो फोरबोखौ नोंथांमोना दा दा नै आथिखालाव माबायदिहाय फालियो नोंथांमोननि गामियाव एबा खाथि खालाफोराव बेखौ एसे फोरमायना होदों नोंथाङा। माबायदि रोखोमै नों नोंथांमोननि ओनसोलाव दाबायदि आथिखालाव गोदोथ' बेलेगै फालियोमोन। गोदो गोदाय आरो दाबाय याव माबायदि फायो माबायदि फाराग दं दााबायदि
दा दानियाथ' अ एसे जुदा रोखोमै जाबाय बे फालिनाया बैसागो सिगांनाथ' एसे ए सोलायनाय बायदि आरो माखासे नेम सोलाय खोनादो ओरैनो जुदा जाबाय दाना एसे जुदा जाबाय आरो फालिनायफोरा।
औ नंगौ
गोदोनि समाव मो माबानायफ्रा दामनाय देनाय आलादामोन दानिया दामनायफ्राबो आलादा जाबाय केसेटफोरजों मोसाबायो दाना बैसागो रंजानाया या खाम बारिफोर लानानै मोसानाय जाबाय खाम जथाानो बर'नि हारिमुजों दाथ' बेजों मोसानायफोरखौ नुबांलियाना बारा फ्राय गामिफ्रावनो सल'जों मोसानाय जाबाय केसेट बेफोरजोंसो मोसानाय नुनो थांसै आरो दाना नोंसिनिथिंलाय मा मा मोसायो बोरै बोरै मोसानायफ्रा?
ओ जोंनिखि बिदिनो गामि गामिबो न'खर न'खरबो मोसानो फैयो सेंग्रा सि ख्लालाय बोराय बोराय बुरैफोरलाय औ औ गथ' गथाइफोरलाय बिदिनो आरो नि आरो बैसागो फोरबो फालिनाय बाथाय आरो दानिया फांसनसो जालांबाय। आथिखाल मुगायाव दाबाय दा नोंथांमोननि गामिफोराव दा फांसनखौ फाथियो ना?
फांसनाथ' जायो जानाया गामियावबो फालियो दाख्लिसो फालिदों ओरैनो बैसागुआव ओरैनो नेमनि नेमनो आन्था बानायो आरो फिसानो ओरैनो।
ओ नोंगो
सनमान सनमान लालायनाय जायो गिदिरा उन्दैखौ उन्दैया गिदिरखौ बिदिनो सनमान लालायो बैसागोआव खुलुमलायो बेयाव ज'नो गामिनि रायजो राजाफ्रा ओंखारलायनानै।
औ औ
ओंखाम जालायो खाम जालायो आरो माबा बै बर'नि जानाय लोंनाय साथिखियो बेखौबो माबायो खांनानै जायो अनेक दं ना ना मा होनो?
औ औ औ
गोखा गोखै जानाय या
गोखा गोखै जानाय दं औ
सुदद'था ना बेसांमोन?
एक्स' एकथा ना मा होनो एक्स' एकथा
अनेक दंना बेथ' हाग्रानिफ्रायनो मोनजोबो मि थिंगानिफ्रायनो मोनजोबो गा
उ उ एकस' एकथानि एसेमान मैगं थाइगंनि मुंबोरै खोथा नांगोन नामा नोंसा नोंथाङा?
ओ जेरै मा खिफि बेन्दोंबो होनोना ने खिफि बेन दों
खिफि बेन्दों उम दिंखिया
जारि दिंखया
सिब्रु मैगं बेफोरबायदि अ
आरो मा होनबावो
ए गोबां दं
जारि दङ आरो अनेखथा दङ
अनेकथा एक जों गोसोआव फैजोबा माने ना
उम उम नोंसिनिबो बिदि जागोन गैया
जायो जायो
जायो ना
औ जायो नोंथां आरो बैसागु बुङोल्बाथ' जोंहा अमा बेदरानोसो फेभ्रेट जाखायो नङा होनोमबा अमाया बै बो आंगो जानानै फैबाय बैसागुआव बे खालिथ' जोंहा नांखाथारगौ अमा बेदरखौ
बिदिनो जाबाय खेला होयो गथ'फोरनि
आ ओरै
अ औ फांसनाव ना नोंथां?
खालामो ओरैनो गथ'फोरखौ गथ'फोरनि खेला होबाय गेदेरफोरनिबो खेला होबाय बिदिनो खारनाय बार बारनाय होबाय
औ आरो गेव गेवलां मेल
गेवलां मेल जाबाय एसे मोसाबाय इदिनो लांदां बैसा गु बानायबाय बानाय ओरैनो सानफ्रावनो बेलासि जोबनाय जायो आरो
दे होमब्ला नोंथां औ जोंहा समावबो जाबाय नालाय
ओ दे
दे दे। ओम।